खोनानोा नोंथां? औ खोनादों औ।
औ। दा नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ।
खोनादों नना? जोङो बाजार बा हाथाइ बिनि सायाव जों सावरायनोसै नोंथां‌।
औ जागोन।
औ दे बिदिब्ला आं जागायजनोसै नोंथां।
औ जागोन।
औ। नंगौ बाजार बाजार होनो होनब्ला थारैनो जों गासैबो आबादारि आरो बेनि अनगायै सोरबा साख्रिआवला सोरबा लेबार खामला मावना जाग्रा। आरो सोरबा बेफारि फालांगियारि माने गासिबो थाखाय बेयो मोनसे मोजां माने प्लेटफर्म आरो नोंथां दा बे बाजारनि गेजेरजोंनो जों बयबो माने सोनारनानै सानफ्रोमबोनो सानफ्रोमबोनि जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बिदिनो जोंनि जानो थाखाय आदार लाइ लथर बिदिनो जि जोम बेफोरखौ माने बायनो थाखाय आरो फाननो थाखाय माने बे बाजारा माने जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोनां आरो नोंथां। दा बे बजारनि गेजेरजों जों आबादारिफोराबो गोबां मुलाम्फा जायो। आरो गोबां सोमोन्दो दङ नोंथाङा जिहेथु आबादारिफोरा बिदिनो फोथाराव आबाद मावो बिदिनो माइ आबाद दा बे माइखौबो जिहेथु जोङो गासैखौबो बिदि जानानैबोो जोबनो हाया दा जोंनि माखासे फैसाफोरनि नांगौ जानायाव जोङो बे माइखौबो बाजाराव फानहैनो गोनां जायो। दा बेखौबो जोङो बाजाराव लांना फाननो हायो बेबो मोनसे आबादारिफोरनि थाखाय। मुलाम्फा गोनां बा गोनांथि आरो बिनि अनगायैबो बिदि आथिखालाव गोबां बिदि आबादारिफ्रा फिथाइ सामथाइ बिदिनो अल कबिि जिखाा लाव जोगोनार बिदिनो गोबां रोखोमनि आ आबाद मावो। दा बे आबादनिफ्राय मोननाय बे फिथाइ सामथ थ बा बे दिहुनथाइफोरखौ बिुदि फाननो थाखाय जोंनो बजार नांगौ जायो। बेनिखायनो बे बाजाराव मा होनो बेखौ गासैखौबो माने फानहैनाय जायो आरो नोंथां। आरो आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोंनि बारिफोरावनो थानाय जोंनि आबाद जेरै गय आबाद बे आबादखौबो जोङो बाजाराव लांनानै फाननो हायो। आरो बेफोरखौ फाननानै जोङो थारैनो जों आबादारिफ्रा माने जोंनि न'आव जाय मैगंफोरा गैया बा जाय बेसादफोरा गैया जेरै जि जुन बा दालि सिंनि जाय जाय बुस्थुआ जोंनि आबाद मावनायाव गैया आबाद थिलियाव गैया आरो जायखौ जोंनो नांगौ माने बेखौ जोङो बे जोंनि आबाद फोरफोरखौ फाननानै माने बाजाराव फानना आरो बाजारनिफ्राय जोङोिन सोलायनाय बायदि बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां।
आरो मल' नङा दिनै गोबां बिदिनो साख्रि आवलाफोराबो बिदिनो जिहेथु गोजान गोजान जायगानिफ्राय ट्रेन्सफार लानानै बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थानो गोनां जायो। दा जाय बाजारनि खाथियाव दं बिथाङा साख्रि मावगासिनो दं। दा बिथाङा बे बाजारावनो माने बिदि गावनो थाखाय सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय जानाय आदार बिदिनो लाइ लथर बिदिनो माइरं बायदिखौ मान होने बाजारनिफ्रायनो बिथांमोनाबो माने बायनानै लाङो आरो बायनानै लांनो मोनो। आरो बायनानै लांनो गोनां जायो दा बेबो साख्रिआवलाफोरनि थाखाय बे माने बाजारा जोबोर गोनां आरो मुलाम्फा गोनां आरो। आरो बिनि अनगायैबो जायफोरा बिदिनो कम्पानि बा सोरनावबा बिदि हाजिरा खामला मावग्रा बिथांमोना जिहेतु न'आव आबाद गैया बिथांमोना न'आव माइरं गैया बिदिनो मैगं थाइगं फोर गैया दा बिथांमोनहा गासिखौबो बायनानै जानांगौ जिहेतु। दा बिथांमोनाबो माने बिदिनो बाजाराव थांनानै बि बाजारनिफ्राय माने बे मैगं थाइगं गावसोरनो नांगौ जानायाव जानो थाखाय नांगौ जानाय आदारफोर मैगं थाइगं माइरं आरो नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ मा होनो बाजारनिफ्राय बायना लाबोैयो। दा बे हाजा दामला मावग्राफोरनि थाखायबो माने बाजारा जोबद हुबिद गोनां आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो गोबां बर' हिनजावफोर बा गुबुन हारिनि हिनजावफोर बिदिनो बाजाराव थांनानै बिदिनो गुबुनफोरा आबादारिफ्रा मैगं थाइगं फानहैनायखौ बिदि बायस'नानै बिदि आरो बिसोरबो फिन एसे लाबजानानै फाननानै माने न'खरखौ एसे
औ-
सहाय खालामनायखौ बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जायफोरा गिदिर-गिदिर बेफारि गेलामाल बेफारि जायफ्रा सिनि हता मैदा फानो आरो बिदिनो लंपेन्ट गस्ला जि जोम आरो जुथा सेन्देल
औ
ओंखाम संनायाव आगजुफोर नांगौ जानाय बिदिनो दिपसि साराय बिदिनो गारबा बेबायदि जायफोरा फानो बिथांमोनहाबो बे बाजारनि गेजेरजोंनो माने फान बे बाजाराव जिहेतु गोबां सुबुंफोरा बायनो थाङो। दा बे बाजाराव बिथांमोना फाननानैनो बिदिनो रां बिदि एसे एनै लाब मुलाम्फा आरजिनानै माने गावनि न'खरखौ माने बिथांमोनाबो
औ
माने गाथ गायसननो हायो आरो माने सोलिनो हायो आरो बिदिनो औ दा नोंथां आङो बिसेखोथा बुंना दोनथ'बाय दा नोंथाङाबो बाजारनि बागै एसे बुंदो?
औ नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे सैथो आरो नंगौ जे बाजारनि फारसे जे बाथ्राफोर बुंबाय बिनि नंगौ आरो सैथो जे आंबो बिदिनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो बिदिनो जे बाजाराव जे बाजारखौथ' बयबो मिथिखायो जे उन्दैनिफ्राय गदेरसिलागि नोंथाङानो जे बाथ्राफोर बुंलांखाबाय आरो नोंगौ। बिनि बागैबो आं बिदिनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो एसे बाजारावदि नोंथाङा बुंलांबाय जे गस्ला लंपेन्टनि बागैबो दिै गोबां मैगं थाइगंनिबो आं दिे बाजाराव जे बिदिनि लंपेन्टनि बागै बुं नोङो जे बाजाराव बिदिनो गोलोम बोथोर एबा थान्दा बोथोराव जे गोलोम बोथोराव गाननो थाखाय मानसिनि गरम गोदिनि गरमा बां बांनाय एबा गोलोमद्रायनायनि थाखाय मानसिया थानो हायिलाय जे बार गोदो मोदोमाव नाङै बे-बेनि थाखाय जे मानसिया गरम बोथोराव गिन्दि बायनायखौ गिन्दि बायो आरो जे गोजां बोथोराव गोजांनायखौ होबथानो थाखाय जे जेकेट एबा सुइटार बिदिनो जों बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जे बाजार बे बाजारावथ' गोबां रोखोमनि जे आगजु आलाय जेनेबा बिदिनो मैगं थाइगं एबा अमा बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो फानानायखौ जों जों नुनो मोनो आरो जे बेयाव जे बिदिनो मोसौ एबा बिदिनो बोरमा एबा न'नि दाउ ब्रयलार बायदिसिना फिसा बिलाबो जों फाननाय नुनो मोनो नुनो मोनो मानो होनब्ला जे बे फिसाखौ बिदिनो बाजाराव फाननानै जे बिदिनो बाजारावहायनाय मानसिफोरा जे न'आव फिहिनानै जे बेखौ बिदिनो गिदिर खालामनानै जे बेफारिफोरनो जों बे बेफारिफोरनो जे न'आव फिनाय मालिका जे फानहरो आरो जे बे बेफारिफोरा जे बाजाराव दानफैयो बिदिनो सोलाय सोल' बिदिनो जों खालामलायनाय मोनो आरो जे बे मानसिनि थांना थानायनि थाखाय जे माइ एबा जे आबाद बिदिनो मैगं बिदिनो मैगं थाइगं जेरै बिदिनो बान्दा कबि एबा आलु बायदिसिना बिदिनो जे मानसिनि नांगौ एबा जिउ राहाखौ बिदिनो दानो एबा जिउ राहाखौ बिदिनो खुंलांनो थाखाय मानसिनो बिदिनो गोबां बिदि मैगं थाइगंबो बिदि नांगौ जायो आरो जेरै इन्जिन बे इन्जिननि जेरै न'फोराव बिदिनो मेचिन लागायनाय जे खुङायाव बे बेफोरनि बिदिनो जे पाइप बे पाइ खौ बिदिनो जे गामि ओनसोलाव मोनैलाय मोनसे बिदिनो बाजार बाजारफोराव बिदिनो गोबां जों नुनो मोनो आरो जे बेयाव गोबां रोखोमनि बिदि नांगौ जानाय मानसिनो बिसोरखौ जों लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो जे नटफोर अबावबा बिदिनो मोनसेसो बिदिनो नट फनांगौ जायोब्ला जों बाजाराव बिदिनो फाननायखौ जों नुनो मोनो। आरो जेरै टर्स एबा बायदि रोखोमनि जों हानायखौ नुनो मोनो आरो जे बिदिनो गोबां रोखोमनि दंख' जे जेरै बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां बिदिनो जे हााथाइफोर जायो। आरो जे नोगोरफोरावबो बिदिनो हाथाइफोर जायो जेरै गुवाहाटि नोगोरमाफोराव बिदिनो गोबां सुबुं अनजिमाया बिदिनो थाहैनाया बांदों मानो होनब्ला बेयाव जे मानसिनि थाखाय सुबिदा नांगौ बादि बिदिनो मोनदों आरो जे बे सुबिदानि थाखायनो मानसिफोरा बे ओनसोलाव बेबा नोगोराव जे बिदिनो बांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोब्ला जे मानसिनि नांगौ जानाय बिदिनो मुवा जेरै बायदि बेसादफोर बिदिनो नांगौ जानायफोरखौ बिदिनो हाथाय एबा नोगोराव बिदि नोगोरबाबो बिदिनो सोहोरोश जेरै मोनसे बिदिनो हाथाइखौनो बुंजायो। बिदिनो बेयावबो गोबां रोखोमनि बिदिनो सुबिदा बुंलांबाय बे सैथो मानो होनोब्ला जे मानसिनि थाखाय बिदिनो जे सरकारि बिदिनो सरकनि साख्रि मावनायफोर बिसोरबो बिदिनो गावनि जिउखौ एबा न'खरखौ दालांनो थाखाय जे गाव गावनि जिउखौ एबा न'नि जिउ बिदिनो गावनि बिसि बा बयखौबो बिदिनो जिउ बिदिनो रैखा खालामनो थाखाय बिदिनो आदार जानाय मुवा बिसखौ जों बिदिनो रोगानाय एबा बयबो बिदिनो जों बाजारनिफ्राय लांनानै न'आव बिदिनो जाहैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंगौ जे नोंथांनिफ्रायबो आं ज नोंथांनिफ्रायबो आं बिदिनो गोबां सोलोंनो मोनबाय आरो जोंहा बेनै समाबो जानानै फैबाय नोंथां आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो माबाफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनाय गसोआवनो दोनथ'नोसै नोंथाङां
औ बेसेबां दोनदो औ गोजोनथोंसै